हेल
हेल
खोनादोंना?
खोनायाखै?
खोनादों।
अ
खोनादों दा आं
आं बिराद लासै खोनाबाय नोंनिखौ।
दालाय?
ओम लासै माने खोमायाव लाबा खोनादों आरो ओमफ्राय ओं खोनाबाय दे खोनाबाय खोनाबाय
दे जोंहा ओ बरफोरनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि
औ दे
ओ बरफोरनि आबाद माव आं एसे जागायनाय आरो बर बरफोरनि आबाद मावनायखौ
दे बुंनानै होदो
ओ बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोग्रा मोनसे हारि। ओ जायफोरा आबादनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो।
औ
ओ बिसोरो आबाद महरै माइ बिनिफ्राय सबाइ हारिनि मैगं थाइगंफोर ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि ओंखामजों संनानै जानो थाखाय मैगं थाइगंफोर आबाद मावनानै जाबोयो।
ओ बेजों लोगोसे फिथाइ हारिनि आबादफोर बेफोरखौबो मावबोनायखौ बर हारिनि गेजेराव नुनो मोनो।
औ ओमफ्राय ओमफ्राय दालाय जों नोंसोरनि नोंसोरनि बे साखाथियाव आबाद मावदों नामा सोरबा? दैज्लां गोदान खेथि एबा ओ दैज्लां बोथोरनि उनाव दा माबानि मेसें बोथोरनि गोरान खेथि बा माइ आबाद फोर गायो
औ दायोथ' दायोथ' मेसें बोथोर जाहैबाय दैज्लां खाथि जाहैबाय नालाय दाबायदियाव दै जोंनिथिं माने दैज्लां बोथोरावबो मावो ओमफ्रायो मेसें बोथोरावबो मावो बिदिनो गोरान खेथिफोरबो मावो ओमफाय
ओ
ओ दाथ' दैज्लां मोननोसै नालाय ओमफ्रायो दैज्लां बोथोराव दायो माइ फोनायनि थाखाय ओ साखा फारा खालामनायखौ नुनो मोनो। ओमफायो बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोरनि मैगं हिसा बै ओ भिन्दि, सबाय, बिमाफोर खुमब्राफोर बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो आर रो
औ
जों जोंनिथिंबो दैज्लाङाव माइ गायो आरो मेसें बोथोरबा मानसिफोरा ओरैनो थाया आरो दलद थाया सोरबा फानलु सिब्र' गायो सोरबा थरमुस गायो जोगो नार आरो थाइबें ओमफ्राय फान्थाव बायदिसिना बिदि आबाद खालामो बिसोरो बुरजा बुरजा आबाद खालामो बिसोरो बेखौ फानोबो न'आवबो जायो बिदि खालामो आरो बिसोरो
औ
नो-नों-नोंथांमोनहाबो निजा गायो नामा न'खराव आबाद बा आबाद मावो नामा? ना मालायाल' मावनायखौ नुयो
जों गामियाव बयहाबो माइ गा-गायनानै जानायखौनो नुखायो माइयानो गाहाय जिहेथु ओमफ्राय बिनिफ्राय दै-दैज्लां बोथोरनि उनाव
औ
मेसें बोथोराव बांसिनानो मैगं थाइगंफोरखौ गायनाय जाया जोंनिखै गायबाबो साफा सानै ओ इदिनो बेफार फालांगि खालामग्राफोर बिसोरो मैगं थाइगंफोर गायनानै फाननानै जानायफो रखौ नुनो मोनो आरो ओ बिनि अनगायैबो सोरबा सो सोरबा आरोबाव गाव गावबागाव बागान बनायनानै लानायखौ मोनो ओम बेफोराव ओ साफ साफाद बागानबो बनायो ओमफाय
उम
बिदिनो गय बागानफोर दं आरो
औ होमबा होमबा मेसें बोथोराव हाय गाया नामा गोरान खिथि खालामा नामा होनब्ला?
खालामा गोरान खेथिखौ ओ बांसिन बायनानैसो जायो मैगं थाइगंफोरखौनो जोंनिखै
औ जों जोंनिथिं माने ओ बे इदिनो मावनानै जानायनि मा मा राहा हिसाबै माने बिदिनो माव ओ आबादजोंनो मावनानै जागासिनो आरो दायो मानसिफोरा बेलेग जायगायाव गुबुन जायगायाव थाङालाबानो खेथि ओ एसे गोबाव समानो जाबाय बिदि माबानानै आबाद मावनानै मेसेङाव गोरान खेथि मावो आरो दैज्लाङाव माइ आबाद खालामनानै इदिनो सोलिबोगासिनो दं आरो दायो जोंनिथिं माखासे मानसिफोरा
जोंनिथिं बानायनि जाउनावबो खालामा जोंनिखै बांद्राय माने जोंनिखैनिया उ म बायोबो सोरबा सोरबा ओमफाय बेनिफ्राय ओरैनो बाहेरायावबो खामानि माने इदिनो हाजिराफोर मावनानै जाग्रा थायोना ओमफाय बेफोरनि थाखायबो गोरान खेथि फोरखौ बांद्राय गोसो होनाय नुनो मोना आरो जोंनिखै
उम माखासे मानसिफोरा मावनो बायोबोदां आरो
औ
जों जोंनिथिं माने बिदिनो सोरबा मावबाय थाग्राया मावनो लुगैयोबा सोरबा बिदियाव एसे गोरोंबो जायो बिदिनि थाखाय मावो खोमादां आरो सोरबा बिदिखौ एसे गोरलैबो नुहरोदां बि दिनि थाखाय मावो बा सोरबा बिनि न'खरनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै बिदि मावनांगौ जायोबो बेबायदि आरो जों ओंखायनो बिदिनो मावग्रा गोबांबो दं आरो मावैयाबो गोबां दङ हाजिरा मावग्रा होनबाबो दङ आरो बिदिनो न' लुनाय मिस्ट्रि बायदिबो दङ आरो माखासे गोबां साख्रिआवला साख्रि गोनां मानसिफोरबो दं आरो जोंथिंबो नोंथांमोननि थिंलाय मा रै दं बिदि बायदि
जोंनिखैबो इदिनो बांसिनानो जोंनिखै ओ हाबा जानाय हौवाफोर बा सेंग्राफोर ओ जेनेबा फरायनानै गारनानै थानायफोर इसोरबो बांसिन हाजिरासो मावो जोंनिखै आबाद मावनायखौ एसिबां गोसो होनायखौ नुनो मोना ओमफाय बेनिफ्रायथ' साख्रि मावनायाबो जों गामियाव इसिबां मानि गैया दसजन बार'जनसो एफोरबायदि जागोन आरो
औ
आमफाय माखासे आइजोफोराथ' आइजोफोरा खिन्थु ओ जेनेबा न'नि रांखावरि हालोदाव एसे मदद होनो थाखाय ओ बिदिनो न'खरनि खामानिफोर खौ मावो ओ जेरै जिब-जुनार फिसिनाय दाउ, अमा ओ इदिनो मोसौफोरबो फिसिनायखौ नुनो मोनो नाथाय आथिखालाव बांसिन मोसौ फिसिनायखौ नुनो थांला आरोना बेबायदिनो दैलां बो थोरावबो आथिखालाव टेक्टर बाहायनाया बांसिन जाबाय नालाय ओमफायो मोसौफोर खौ बिदिनो बांसिन लानायखौनो नुनो मोनला गाहायै ओ दाउ अमा बेफोरनो आरो बोरमा आरो हांसो एफोरखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो
औ जों जोंनिथिंबो मोसौखौ बारा नुनो नागिरला दाना माने जोबोद खम जालांबाय आरो मोसौ फिसिनाय जा न'खरफोरनि बिबाङा ओमफाय अमाखौलाय नुनो मोनो गासिब गासिबो न'खरफ्रोमबो नुनो मोनो अमाखौ ओमफाय दाउआथ' थाखायोआनो ओमफाय आरो बोरमाफोर फियो सोरबा सोरबा फियो सोरबा फियैबो दङ फिनाय ओमफ्राय मोसौखौ माने दाना हालेवनायावबो बा बांद्राय बाहायला सोरबा सोरबा बिदिनो बिनि जा ओ गाइखेर लोंनो माबानायफोरा बिसोर लाखियो आरो मासे मानै ओमफाय जोंनि गामि ओनसोलाव थ' गैस्राला होनजायो बा गामि ओनसोलबाबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायफ्रावबो ट्रेक्टरखौनो बाहायजोबो बिदिनो मोसौखौ गैला आरो मोसौआ गोमालांजोबनो हमबाय जोंनि बे साइडथिं
औ मोसौ हालौनायजों माने बांसिन खस्थ' मोनो होननायनि थाखायनो माने ट्रेक्टरफोरजों थाब थाब जायो नालाय दिनो टेक्ट'रफोर बाहायनाय नुनो मोनसि आरो आजिखालि
औ
बिदिनो माइ हिसाबै जोंनिखै ओम आसु माइ मावो ओमफाय बेनिफ्राय ओ
औ
दैज्लां बोथोराव गायग्राखौ मा होनोमोनलाय
माइब्रा बायदिसिनालाय गायगोन ना गाया
ओ इफोरखौबो गायो। ओमफाय जोसाबो गायो बिदिनो ओमफायो रन्जित गायो जय बांला गायो। आमफायो परिमल फोरखौ गायनाय जायो आरो जोंनिखैहाय
आंथ' इफोरनि बागै बांद्राय मिनथिया माइ माइनि जि मुं फोर दङ बेफोरबो बांद्राय इसेबां मिन्थिया ओमफाय ओ बिदिनो जा माइआ मोजां जायो जा ओङो जोंनि हा जों मिलायनाय माइ बिदि नायना गायो आरो जोंनिथिं
औ जोंनिखाय हा बुरजा बुरजाफोरा माने बुरजा बुरजा बेलेग बेलेग रोखोमनि माइ गायनाय जायो आरो
औ
ओमफाय हा इसे इसेफोरा इदिनो मोनफा ओम बिदिनो मोनसे जाथि बेफोरबायदिल गायनाय जायो।
औ ओ
जोंनि सावरायनायखौ दोन्थनोसै नामा एसेयावनो
औ दे आं खामानि मोनसे फिसा मावनि।
औ जागोन दे
आ